माथ आनो।
हेलौ खोनादोंना?
मोजां दिना बारनांगौ दोनना माखौ सावरायनो?
खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथा खोनादों नोंथां।
औ।
नोंथाङा बुंनो हासिगोन मा सोंनो।
उयम आं नोंथांजों नोंथा थांजों बर'नि बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबै नैबे नोंथांनो बिथिंनि ओनसोल बा जायगायाव बैथागु बोथोरखौ बोरै फालिनाय जायो होननानै आं खिन्था।
जोंनियाव जोंनियाव बैसागुखौ
औ।
बैसागुआथ' ओ हप्ता मोनसे जायो सात बिहु होनो।
दुंहाव।
बैसागो मोसौनि बैसागो मोसौनि बैसागोआथ' सानसे थाङो मोसौखौथ' थुखैयो थारय दोनसिगोन थुखैयो थुखैया। इदिनो दिगलिथि थाराय। इनफ्राय लावस फान्थाव मायबा मायबि लानानै सारनानो बि ओय।
औ।
अखानायै न' न' सोरहाबा फुजा होयो सोरहाबा अ बाथौ दुमोना? फास्टआव बाथौ जुमो एक थारि फुजा होयो।
औ।
इनिफ्राय बिदिनो आलासिफोर लिंलायना जालायो। इनिफ्राय बिदिनो बाहाय मोन न'आव जाबाय थामसा फुरथि खालामबाय। इनिफ्राय सोरबा अखानायैनि जेनेबा इनो अखानायै दुथा तिन थारिखाव सोरबा जमा जाथिनानै मोसाबाय। बैसागोखो सेंग्रा सिख्लाफोर ओरै जमा जागोन बोराय बुरैफोराबो जमा जायो। स्रा गथ'फोराबो जायो। मोसायो मागियो।
औ।
फ्राय नोंसिनिखैलाय?
जोंनि जायगायाव बैसागुखौ जोंनि जायगायाव बैसागोनि जेनेबा बैसागुआ सा साद दिन नालाय जोंनाव बैसागुनि उम माग दाननि एक थारिखाव जोंना मन्दिराव हाब मा एक थारिखाव मन्दिराव हाबो आरो ना बि इनि सानसे सिगांनो जोंना जानाय ओरै फिथा देनाय। मेइरं हायो गासैबोखौबो एना लायो आरोना। ओमफाय बै दिनखालिहाय जोंना पिकनिक जायो।
बैसागोआव बैसागोननारा।
आहम। ओ आं सरि सरि आं माबा बैसागुनिसो रायलाय फ्लां बैसागुनि रायलायनाया मागोनि राय्लायफ्लांदों।
ज
खोनायाखै? खोनादों ना औ जोंनावहाय माने जोंनावहाय माने फिथाबो इदिनो जानायायनाय सोलियो आर ना फिथाबो जालायनाय सोलियो ओमफफ्राय ओरै सौराइ बायदिसिना जायोना बेफोरखौबो जायो ओमफ्राय माइब्रानि माइब्रानि जुमायाना माइब्रा बिदैया
उ
औ बेखौबोबो बाहायो जोंनाव बेहाय आं माइब्रा बिदैया ओमफ्राय आं गिबिनिफ्राय खिन्थानोसै आरो ना बैसागुखौ जोंनाव माबायदि मानियो फार्स्ट फार्ट बैसागुनि एसे खालारावहाय खालामो बैसागु खालि बयनिबो न'खर- न'खर मुस्थु थुखैयो मोसौ थुखैनायाव जोंना आरो फार्स्टावनो ओरैबायदि जगा लायो दिंग्लि बिफांनि दालाय आ अफ थाराय थाराय बिलाइ माने थारायनि दन्था आरोना ओमफ्राय लाव फान्थाव ओमफ्राय बेफोरखौ गासिबखौ जगार खालामनानै माने हानानै माल
औ
खोनादों औ मोसौ नगा
औ
होनाय जायो ओमफफ्राय माखासे हांगारनिफ्राय हांगारनि फोथा बानायनानै मोस फथनावहाय माबा फोथा फुननाय जायो आरो औ जेखौ मोनसे फ फोथायनाय दं आरो बियो गोदोनि औ गाबै मोनसे फोथायनाय दं आरो माने बियो मोसौ मो फिसाखौ हाग्रा - बंग्रायाव दोहैबाथाय माने जिब जुनारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बे गाबखौ फुननाय जायो आरो मोसौनाव गोसोम गाबखौ अ औ ओमफफ्राय मोसौ थुखैखांनानै मोसौबो थुखैखांनायनि उनावथ' मोसौ बैसागुआ बारलांबाय लोगोसे आरो बै दिन खालि जोंना माखासे गोखा गोखै मैगंबो बुथुमनाय जायो आरो गोखा गोखै मैगं बु बुथुमनानै बेदरजों मान एवनानै जानाय
ह मा मा मैगं बैसागोआवथ' गोखा गोखै मैगं जायो फार्टआवथ' खुंखा गो जानाय जायो जेनबा फार्स्टआव खैथा मैगं जानांगोन जेनेबा बैसागु बिसोर गोावखै दा मैगं जानांगो खांथिनानै
एकस' एक एकस' एक खोनायाखै नामा नों
मा मा मैगं देनाय खोन्थानाय नों मैगं खोननानै खैथा एकस' एकनि फिथोराव खैथा खोन्थानाय
दा बिनि बिथोरावहाय आङो फार्टआवनो खिन्थानोसै औ
फार्स्टआव मेगंखो एमान जालाय नोङो जा जालायनाङा जाजायो जानाय जाबाबो खांथिंबा खिन्थु ओ काथ बिहुआव काथ बिहुनि जोबखालि मोन खतदा मैगं जायोना। ओमफ्राय खात्ता मैगं जायोबा खात्ता खिनिखो जाबाबो जायो एख नङा जेरै ओ दिंखिया मैगं थाराय गोल्लैखोबो जाजायो ओ इदिनो मेगं दोङो ना बिरादनो माबा ओ मा होनो? माथि गालदाब मायबा मायबि दोंसो गारो देनाय खोन्थानाय नो आं बारा मिथिया।
जोंनाव गासिबो एक्स' माने जों बहियाव लिस्टि खालामना लानानै खांजोबो आरो
देनाय खोन्थानाय मा मा मेगं एममान मेगं।
मा मा मे मा मा मेगं मोनो जों माने गामि मानि गामियावहाय खोनानै खायो आरोना दिंखियानिफ्राय लानानै इथिंहाय सब गासै माने हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मेगं थाइगंखौ जिबो जि बुस्थुआ माने जाथावना ना बेफोरखौ खांजोबनानै जों माने एकस' एकथा खालामो आरोना गासै। मिथिबाय इनिफ्राय इनि उनाव आरो नैथियावहाय
ओमफाय नोंसिनियाव बैसागोखौ बोरै बैसागोखौ बोरै मोसानाय मा मन्दिराव हाबो नोंसालाय बाथौ मन्दिर नामा नामा मन्दिर?
औ बाथौ मन्दिराव हाबो नेक्स्ट सेथियाव आरोना मोसौ बैसागु बारखांनानै सेथि सेथि बैसागोहाय जोंना मदआव हाबो बेनिफ्राय मन्दिरावहाय ज' ज' हाबो जोंना ओमफ्राय बैसागु बिदाय खुंनो थाखाय जोंङो माने फिरफिला फिरफिला बिरहोनानै दोनो आरो से थारिखावहाय। जों माने ला बैसागु रंजा खांनायनि उनाव माने बैसागु प्र-प्रग्राम खालामगोन होननानै सागु बि फानसन खालाम दोनो आरो ओमफ्राय होलायखांनायनि उनाव जों मन्दिराव बयबो ज' आर'ज गाबो आरो आर'ज गाबखांनायनि उनाव गेदेर उन्दैखौ सननानै लायो। सनमान लाखांनायनि उनाव नै थाम थि साननिफ्राय जोंना मोसानाय जायो आरो गामि गामि मोसानाय। सेंग्रा सिख्ला आलादा मोसायो जोंना ओमफ्राय बोराय बुरि आलादा मोसायो।
बोराय बुरै गथ'फोर मोसागोन मोसाया बे गथ'फोर जेनेबा बाहाय माने ओरै मोसानो हानाय गथ'फोर मोसायोना गथ'फोरबो? ओ फानसन खुङोमोन नामा फांसन खुंङो ना?
औ औ मोसानानै ओं ओं खुङो।
ओमफ्राय नोंलाय मोसागोन नामा मोसायामोन?
थाखाय दोनो आरो ओमफाय बैसागु फानसन बायदिसिना मोसानाय बाद दायलायनाय
उम गामि गामि सेयैनो मोसायोना मोसाया नोंसोरलाय?
उम ओमफाय ओमफाय नोंलाय मोसानो‌ रोंङोना रोङा नोङो? मोसागोना मोसाया नोङो?
मोसायो मानो मोसाया जानो बैसागु बर'नि फोरबो होनबा बैसागोआनो मानो मोसाया जानो मोसायो।
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंथांनिफ्राय मिथि
जोबोद गोजोन माननो
मा
खोनाया
अ अ आंनि हबियानो दे मोसानाय।
खोनायाखै ओ जोंनिया समाबो जासिगोन नोंथां ओमफाय आंखो बिराद थामफै अरबाय आं न'आव थांनांसिगोन थामफै अरजानो हाला। र' बाहाय दोंबावो।
बिराथ थाम्फै नामा नोंसिनि जायगायाव ओमफाय थामफै
थामफै माने बारियावसो थामफै दोङो। आं थामफै अर दा अरजागासिनो नोंजों लारायनानै न'आव नेथ नाङैखाय हा
दे दे ओमबा लाखिथ'नोसै दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।